खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ माबोरै दं नोंथाङा
औ नोंथां मोजाङैनो दंथ'यो फोरमायलाय
औ बिदिब्ला नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा साराय जागोन दे
औ बिदिब्ला आं बुंनोसै न बैसागुआवथ' जों गै गासैबो रंजायो गासैबो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जोङो बैसागु बोथोराव रंजानो मोजां मोनो आरो बैसागुआबो सेराव खनसेल' जायो बैसागुआव जोङो गासैबो रंजायो बैसागुआव रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों आरारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो बैसागुआ बर' हारि हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय फोरबो आरो बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै मोजां मोनो बे बैसागु बोथोराव रंजानो बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो माव खुंबोगासिनो दं गावनि हारिमुनि आंगो होननानै बे बैसागु बोथोरखौ खुंबोगासिनो दंङ बर'फोरा गोदो गोदाय हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागुखौ दानसेयालागै खुङोमोन होननानै खोनायोमोन नाथाय दा जोंहा सानसेनिलागिर खुनो होननानै जायो आरो आरो दा सानसेनिलागैल' खुंनाय जायो नाथाय बोथोरा थाङो हालो दैलो समान थाङो खोनदो खोन्दो सम थांनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो लोगोसे बोथोराबो सोलायलाङो बैसागु बोथोरावहाय बिलाइ लाय गलायखियो बेजं जोङो मिथिंगानि महरखौ समायना रमायना नुनाय जायो गोदो रानसेया लागै खुङोन अब्लाबो दा सानसनायहालागैल' खुंनाय जोङो नुनो मोनो आरो गोदो गोदाय जों खाम जथा सिफुं सेरजा हारमुनिया गंगोना लानानै दना गोमो फालि गोरजा आरो आर'नाइ फालि ब्लाउस सेरजा आरो खानायाइ थफायाव बिबार आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ फालि बेफोरखौ लानानै जोङो समायना रमायना नायै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जों लानानै जोङो मोसानायखौ बांसिनानो जोङो नुनो मोनलिया बांसिनानो गोदो गोदायनिखौ बावनो सानजोब्बाय ओ जोङो आरो ओ बांसिनानो दाना ओ बक्स बिदि लानानैसो मोसानो हमलांबाय आरो नाथाय जोङो बिदि मोसानायखौ मोजां मोना जोंहा गावबागाव बैसागु मेथाइ जोंहा दोंखायो खनोब्लासो जोङो बैसागु बायदि मोजां मोनो जोङो बे बैसागु मेथाइखौ खोनाब्लासो जोंहा बैसा गु बोथोर बायदि मोनो आरो ओ बैसागुनि सेथि साना जाबाय मानसि बैसागु ओ फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो बेनि उनाव थैलांनाय न'खरनि फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरो ओ जोङो फुङावनो दुगैग्रोखांनानै जोङो बिमा बिफा खौ खुलुमनाय जायो ओ जाहाथे जोंखौ मोजां बोर होयो जाहाथे जोंनि जिउआ मोजाङै मोजां ओ जिउ गोलाव जायो होननानै बोर होथों होननानै जों खुलुमनाय जायो आरो थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो रंजालि बैसागुआव ओ रं जालि बैसागुआव जुलि जागोदानफोरा फिसाइखौ लानानै बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनाया जोंनि गोदो गोदायनि खान्थि आरो जों दाबो नुनो मोनो आलासि जाहैनायखौ ओ गामिनि बोराय बुरैफ्रा बिदिनो न' न' गि दिंनानै ओ फुंखाजों बेदर संनाय मैगंखौ ओ मैगंजों जौ लोंबोयो आरो न' न' थांनानै ओ बैखालि बेलासे समनिफ्रायनो खायसे खायसेया मोसानाय जायो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा ज' जालायनानै ओ मागिलायो आरो ओ सेंग्राफोरा खाम सिफुं जथा सेरजा धल आरो सिख्लाफोरा गंगोना जाबख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो बर'फोरा बैसागु बोथोराव ओ बेमार आजार खारो होननानै गोखा गोखै फिथाइ सामथाइ मैगं गोबाब बायदि मैया रोखोमनि खानानै संजायो बेफोर जादों फुंखा बेसर दाबा थाल थालिर फस्ला थालिर गाज्रि रायदों बिजौ लाफा साय ख' खार' खान्दाय आरो माइसुन्द्रि ओ आरो दिंखिया बेफोरखौ जोङो ओ बोस सोराव खनसे जानाय जायो बैसागो बोथोराव हाय जाहाथे जोंना बेमार आजारा खारो होननानै जोङो बेखौ जानाय जायो आरो फोथायनानै ओ गोजामखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ ओ गाहामै मोननो हास्थायो आरो बेनि उनावनो गामिनि बोराय बेन्थ' गासैबो दौरैनि न'आव ज' जायो। बेवहायनो जयै थांनानै बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोनो अबंलावरि आनान गसाइनियाव बोरबिना लायो। गोदान बोसोराव अन्नानै बिनानै मोननाय ग्रोम-ग्रोम रायजो जों मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो। ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जानानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दान लायै-लायै फैयो। बिदिनो बैसागुआ सानस्नियालागै सोलियो। ओ खैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोनथोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो ओ लोगोसे रांखावरि मानसि दुमसि आरो फिसा फिसौनि थाखाय हांख्रायनानै बैसागु दानाव बायदि बायदि मोन्थोर आरो गुबुन - गुबुन आसारखान्थिजों दान फुजाखौ जयै होनाय जायो। बैसागुनि सानस्नियाव बयबो गसाइ थानाव ज' जायो। बर'फोरा फोथायोदि सिगां दानाव एबा सिगां सानाव नांज्लायनो खमज्लायनो मोना होननानै। ओ नांज्लायो खमज्लायोब्लाथाय बोसोरनि अरायबो सानावनो नांज्लाय खमजायै थाङो होननानै फोथायो। बेखायनो बे गोथार सानाव रावजोंबो नांज्लायनो बोराबलायनो हा हामा होननानै जोङो ओ मानिनाय जायो आरो। आरो जोङो बैसागु मोसानायनि सिगां-सिगां सानसे सिगाङावनो जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो। जोङो मोसौखौ ओ फान्थाव दिग्लि लेवा थाराय गाज्लि ओ लाव फान्थाव बेफोरजों जोङो थुखैनाय जायो। मोसौवा जाहाथे ओ ओ आरो मोसौखौ जोङो दिग्लि लेवाजों थाराय गाज्लिजों ओ बुयै - बुयै दैमायाव लाङो जाहाथे बेजों बुयोब्लाथाय जोंहा सानाय सुनाया खारो होननानै फोथायो। आरो दैमा दैसायाव लाना जोंहा मोसौखौ थुखैहैनाय जायो। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङाथ' गोबांखौनो फोरमायबाय ओ आंबो एसे जोंनि ओनसोलनिखौ फोरमायना होनोसै आरो ओ जोंना औ। गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि बैसागु फालिनायखौ जों नायनो थाङोब्ला ओ माखासे फारागथिखौ जों नुनो थाङो आरो जेरै जोंहा गोदो बैसागुखौ गिबि साननिफ्रायनो गोबां र'जा बाजायै फालिनाय जायोमोन बा गा जा गोमजायै नाथाय जोंङो आथिखालाव बिब्दि फालिनायखौ नुला आरो। मानो होनोब्ला गावबा गावनि खामानि फ्रावनो मुखुब जानानै थायो आरो बयहाबो समनि आंखाल होननानै बिब्दि रंजानो ओंखारनायखौ जोङो इसे खम नुसै आरो बेबायदिनो जोंङा ओ जेरै ओ बैसागु फैयोब्ला जोंना गोदो से दानहालागै फालिनाय जायोमोन। नाथाय जोंना ओ दानि समाव नायनो थाङोब्ला जोङो स्नि सानल' फालिनायखौ नुयो आरो। बेनिनो जोंहा जेरै गोदो मोसौनि बैसागु बा मानसिनि बैसागु बिबदि मुं होयोमोन। आथिखालावबो जोङो बिब्दि मुं होनायखौ नुयो आरो‌। ओ नाथाय जोंना बेवहायबो खायसे फारागथिखौ नुयो आरो जेरै जोंना मोसौनि बैसागु जोङो गोदो जेरै जोबोर गाजा -गोमजायै फालियोमोन। बा मोसौफोरखौ जोङो थुखैयोमोन, बा बिसोरनि मोदोमाव फोथा बायदिसिना फोननायखौ जोङो नुबोनो मोनदोंमोन आरो। नाथाय जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों जे जोङो ओ गोबाङानो माने आबाद मावनायफोराव जोंना बिब्दि मोसौफोरखौ बाहायला नालाय बेनिखायनो जोङो मोसौ हालुवाफोरखौथ' फिसिनायखौनो नुनो थांलिया आरो। जायनि जाहोनाव जोङो मोसौनि बैसाग औ बैसागुखौ जोङो फालिनायखौ खम नुसै आरो। आरो जायफोरखौ ओ जोङो फालिनाय नुयो ओ बिसोरोहा जे जायहा मोसौ गाय बा बोरमाफोर दङ बिसोरखौसो जोङो फालिनाय नुयो आरो। बे बायदिनो जोंना ओ बैसानखालि जेरै गोदो गोखा गोखै नागिरनानै मिथिंगानिफ्राय जायोमोन मैगं -थाइगं बिब्दिनो आथिखालावबो जोङो जानायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो जोंना ओ नैथि बैसागु खालिबो जेरैहाय जोंना गोदो बोर लालायनाय बिब्दि हुदाया दंमोन। आथिखालावबो नुनो मोनो आरो। नाथाय जोंना बै सानखालि गोदो मोनसे हुदा दंमोन जे जोंना ओ न'खरनि सुबुंफोरनियाव जोंहा आलासि जालायनो थांनाय हुदा नाथाय जों आथिखालाव एसे खम नुसै आरो बेखौ आरो जोङो ओ बैसागु रंजानायावबो एसे आलादा नुयो आरो। जेरै जोंना गोदो जोंनि दोरोङारि दामग्राफोरखौ लानानै रंजायोमोन। आथिखालाव बिब्दि जोङो बांद्राय नुला आरो ओ मानो होनोब्ला खायसे गामि थ' जोङो मोसानो ओंखारनायखौनो नुनो थांलिया आरो। बेवहायबो खायसेया ओंखारोब्ला जोङो जेरै बक्स, बा खायसेखौ मबाइल आरि -फोरजोंसो जोङो मोसानो थांनायखौ नुदों आरो। बेवहायबो जोंना गोदो जेरै ज' ज'यै रंजानो थाङोमोन बिबदि नङा आरो जेरै मबा साब्रै, साबा बिब्दिजोंल' जोङो रंजानो थांनायखौ दानि समाव नुसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोंना जेब्ला जोबथि सान फैयो अब्ला जोङो गासैबो मोसानानै मोननाय ओ माइरं बा फैसाजों जोङो बोथिसे ओंखाम जालायनानै बिब्दिनो आथिखालावथ' जोंना बायदिसिना हाबाफारि लानाय जायो। जेरै रोजाबनाय, गेलेनाय बा बायदिसिना बादायलायनायखौ होनाय जायो आरो। जाहाथे गामिनि गथ' -फोरा सोलोंथाइनि फारसे गोसो गुदुं जानाय बायदि आरो बेनि उनाव बे हाबा -फारिया जोबोब्ला जोंना मोनाबिलि समाव जोङो खायसे महरगिरि बा मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ जोङो लाबोनानै जोङो बेवहाय रंजानानै बैसागु फोरबोखौ बेबायदिनो बिदाय होनायखौ जोङो नुगासिनो दं आरो नोंथां। औ नोंथां बिदि बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा?
औ दे। नोंथां नोंथांजों सावराय मोजां मोनबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां, दे होमबा बिदिब्ला नोंथां औ नोंथां।